अ हेलौ नों
औ नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा नोंथां
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय दा ओरैनो
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथाङा दा ओरैनो जिरायना दङ जेब्ला आं नोंथांदों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागौमोन ना नोंथां
औ हागोन औ
औ जेनेबा जोंनि जों आबहावानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां जेनेबा जों आबहावा खौ बोरै साखोन सिखोन लाखिनो हायो जेनेबा जोंनिया दा आबहावाफोरा बोरै गाज्रि जाबोनो हमदों बेफोरखौ बोरै जोङो फाहामनो बा मोजां खालामफिननो लानो हायो आरो एबा मिथिंगायारि आबहावानि गाज्रि जानायनि जाहोनाव मा मा मिथिंगायारि खैफोद सोमजिबोजिनो हागौ बेफोरनि गासैनि बागैजों सावरायलायनोसै आर ना बे खम समनि गेजेरावनो नोंथां
औ औ औ
दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना हो आबहानि सोमोन्दै
औ
औ हेलौ नोंथां
औ औ
फोरमायलाय नोंथाङा आबहानि सोमौन्दै
औ जोंनिया ओ दा जोंनि आहावाया गोबां गाज्रि जालांनो हमदों नङा होनब्ला नों थां जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां ओ राहा लामा लानो हायो
औ
ओ जोंनिया आबहावाखौ होबथानो थाखाय ओ आ फावाया गोबां गाज्रि जालांगासिनो दङ जोंनिया
औ
गोबां ओ गारि मथर कारखानाफोरा बांबाय। बेफोरनि जाउोनाव जोंनिया गोबां आबहावाफोरा गाज्रि जालांगासिनो दङ जोंङो बेफोर आबहावा ओ आबहावाखौ होबथानो थाखाय जों गोबां राहा लामा लनो हायो। ओ जोंङो जोंनिया दानिया आबादारिफोराबो गोबाङानो गोदोनि दिनावथ' जोङो गोबां आबादारिफोरखौ ओ हाल खदालजोंनो ओ आबादफोरखौ एव हाफोरखौ एवनानै आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन
औ
नाथाय जोंनिया दानि गोदान बिगियान जुगाव जोंनिया आबादारिफोराबो ट्रेक्टर बायदिसिनाजों आबाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोोना नोंथां। ओ जोंनि आबादारिफोराबो ओ दानि आबादारिफोरा गोबां ओ आबादफोराव बायदि रासायनारि हासार मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ जायनि जाहोनाव हाया गाज्रि जादों।
जोंङो माइ आबादफोराव बेफोरबायदि रासायनारि हासारफोर खौ बाहाया लागासिनो जोंङो बेवहाय गोबां ओ मिथिंगायारिया ओ न'आव बानायनाय हासारफोरखौ जों बाहायनो बाहायना हायोना आरोना। जों नाथाय जोंनिया आबादारिफोरा बेफोरखौ बाहायालासिनो गोबां बायदिसिना दिडउ पि पटास बेफोरखौ बाहायो। जायनि जाहोनाव जोंनिया हाफोर हाफोराबो गाज्रि जालाङो आरो जोंनि जा ओ बिदुं बेफोरबो बांलाङो।
औ
ओ जोंङो बेफोर बायदिसिना रासायनारि हासारफोरखौ बाहायालाबायनो जों न'आव बानायनाय खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बेफोरखौ बानायनांगौ आरो ना आरो जोंङो ओ जोंनि जा बायदिसिना न'नि जाबोर मुवा बेफोरखौ जोंङो ओ जानला मानला गारा लागासिनो जों बेखौ ओ हाखर मोनसे जावना लानानै बेवहाय जोंङो ओ बे हाखराव जोङो बेखौ जमानो गारना दोननांगौ।
औ
ओ जोंनिया बेफोरबो गोबां हासार जानो जायो आरोना।
नगौ नोंथांनांगौ थारैनो
जोंनिया गोबा ओ जोंङो आबहावाखौ होबथानो थाखाय जोंनि बांद्राय गारि मथर सालायनाय बेफोरखौ जोंङो एसे खम खालामनांगौ आरोना ओ जोंनिया थ' दानिया गोबां बायदिसिना ओ इलेकट्रिक गारिय जाय ओ जायफोरा जोंनिया बे बेटारि बेटारिजों सालायो ओ बेफोरखौ जों सालायनांगौ आरोना जोंनिया आ बेफोर जोंनिया थावनि गारिफोरा जोंनिया बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ धङाफोरा जोंनि बे आबहावा आबहावाखौ गाज्रि खालामो आर ना।
औ
ओ जोंनिया गोबां जायगायावनो दा जोंनिया गोबां ओ बिदुंफोरखौ बांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जोंनि ओ जोंनिया गोबां कारखानाफोरखौ जोंङो
औ
ओ दानिया खाथि खाथि जायगाफोरावनो गायनो बे खौ नुनो मोनदों बेफोरखौ जोङो बेफोर कारखानाखौ जोङो ओ बेफोरबायदि मानसि थानाय जायगायाव गायालाबसिनो गोजान ओ मानसि थायि जायगायाव जों गायनांगौ आरो ना बेफोर ओ जोंनिया बेफोर मानसि थानाय जायगायाव बेफोरखौ ओ बेफोर कारखानाफोरखौ गायसङोब्ला जोंनिया बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनिया ओ बे खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरनियाव ओ बे फोरनि गेसफोरा हाबफैयो। जोंङो बे बेफोर गेसफोरनि थाखायनो जोंनियाव गोबां बायदिसिना ओ बेरामफोरा जायो आर ना जेरै जोंनियाव केन्सार बायदिसिना गोबां ओबेरामफोरा बेफोरनि जाहोनावनो जायो।
औ नंगौ
उम
आरो जोंनिया बेफोरनि अनगायैबो गोबां ओ बायदिसिना जाग्रा लोंग्रानि सायावबो जोंनिया बे बेरामा जायो। ओ जोङो बेफोरखौ ओ होबथानो थाखाय ओ बेफोरबायदि बांनायखौ होबथानो थाखाय ओ खारखानाफोरखौ गोजान जायगायाव गायनांगौ आरो ना।
नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङाबो ओ बेफोरबायदि ओ आबहावा गुबुंलेेजानायनि सायाव माबाफोर रोंगौथि दंब्ला फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ। जेनेबा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला दा आबहावायाथ' गोबां गाज्रि थासारि जाबोनो हमदों। जेनेबा जों जोंनि सोरगिदिं थानाय गासै मुवा बेसादखौनो आबहावा नङा होनो नङा होमबा।
औ औ
दिनै जोंनि दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबहावा होननाय लोगो लोगो जोंनि कलखारखाना निफ्राइ ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों जोंनि बारहावायाव थानायाव अक्सिजेन गेस आरो जोंनिया दानिया हाजो हाफोराव जोंनिया गोबां बिफां लाइफां दानफायनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंनि अक्सिजेन गेसनि बिबाङा खमिबोनो हमदों बिफाङा जोंनो अक्सि जेन गेस होयो नङा होमबा।
औ औ
ओमफ्राय जोंनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफाङा सोबना लायो नङाब्ला जोंनिया बेफोर बिफां लाइफांखौ दानफायबाय थायोब्ला जोंनि अक्सिजेननि बिबाङा खम जानानै कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङासो बांनो हमगोन। होमब्ला एखमबाया जों मोनसे समाव हां लानो थान जागोन।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो जोंनि जा जेरै आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोना जाबाय गोबां नांगौ नांगौनि बारा जोंनो नांगौनि नांगौनि बारा प्लास्टिक बाहायनाय जायखौ जेराव मेराव गारनाय दासबिननि जायगायाव जेनेबा लामा दथाफोराव गारना गालांनाय बेफोरबो जोंनि हा गोबां गुबुंले खालामो आरो नोंथाङाबो बुंबोखांबाय जेरै जोंनिया नांगौनि बारा फोथाराव रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि हाफोरा गाज्रि जाबोनो हमदों। आरो जोंनिया जेनेबा गोबां बे बेफोरनि जाहोनाव गोबां मिथिंगायारि खैफोद सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंनिया बांग्रि मावनाय हा खरान जानाय बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जोंनि हाफोरा खरान जाबोनो हमदों। आरो मांग्रिं बांग्रि मावनाय अरगें बेरफ्रुनाय बिदुं बांनाय सल' गारि बिदुं बांनाय बेफोरखौ जों नुबोन मोनदों नङा होमबा
औ औ
औ बिदिनो जोङो सम थानायावनो जुदि जोंनि जों जेनेबा आबहावाखौ जों साखोन सिखोन खालामना लायाब्ला जों अब्ला जोङो मोनसे खामानियाव जोंनिया बानानै जेनेबा जोंनि बारहावायाव जोङो थानो हायि जागोन आरोना। औ औ जेनेबा जोङो जोंनि जेरै दारिमिन गायसंनायफोरखौ जेनेबा जोंङो मोनसे मोजां जेनेबा मोजां जायगा नायनो गायसननांगौ जाहाथे जोङो जेराव मेराव जानला मोनानला जायगायाव गायसनो नाङा बिफां लाइफां लाइफांगैयैयावथ' गायसनो नाङा औ आरो जों बे फोरनि उखुन्दैफोर ओंखारनायफोरखौ जोङो जेरै मेरै हेंगारना होनो नाङा जेनबा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बेसादफोरखौ जों दैमाफोराव गारहरनो नाङा आरो प्लास्टिकनि जायगायाव जोङो जेनेबा प्लास्टिक बाहायनायनि जायगायाव जों बेवहाय प्लास्टिकनि जायगायाव जों बाखौ बाहायनांगौ जेनेबा खागसनि थहाफोरखौ नङाब्ला जोंनिया जेनेबा प्लास्टिकआथ' जोंनिया जेनेबा गलि लाङा नङा होमबा बियो जोंनि हाजों मिलायफालाङा औ बेनिखायनो जों बे खौ दासबिन फोराव जमायना दोननांगौ बेनिफ्राय अबावबा जाय दोननानै गोबाव सम खावनानै होनांगौ बे खावनानै औ आरो बिफां लाइफां दाननायखौ खमायथारनांगौ हायोब्ला जेनेबा जों फांसे बि फां थायफां गायोब्ला बेनि जायगायाव फांबाखौ गायनांगौ जाहाथे जोङो बेनि दाननायनि जा बा बा बेनि उनाव जों गोदानो मोनबाफिननो हायो अब्लासो जोंनिया जोंनि आबहावाया साखोन सिखोनै थागोन आरो जों मानसिफोरनि देहा सोलेरा गोगैयै थागोन नङाब्ला जोंनि बारहावाया गाज्रि जानाय लोगो लोगो जोंनियाव देहायाव गोबां गोहोम गोग्लैगोन गोबां गाज्रि बेमारनि थासारियाव सोमजिहैगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बिदुंआ बांगोन बिदुं बांनाय लोगो लोगो जोंनि मोदोमफोरा गाज्रि जाबोनो हमगोन सान्दुंनि बिदुं नांनायजों औ बिदिनो आरो जोंनि बेरामा जोंनि देहाया गाज्रि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां जोबां रां रुफानि आंखाल जाहैनो हमगोन मानो होनबा जोंहा
औ औ
बेफोर बेरामाव गोग्लैनाय लोगो लोगो जोंहा मेडिकेलफोराव लाङोबा गोबां रां गेलनांगोन बेनिखायनो जों दा सम थानायावनो गासैबो जमायैनो लोगो नांनानै जेनेबा न'नि फ्राय ओंखारबोनानै लैहोर लैहोर फैनानै आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ खमायनांगौ गारि मथरनि अ जेनेबा उखुन्दै औ फोरखौ जोङो जेनेबा इलेक्ट्रिक गारिफोरखौ बाहायनांगौ दानियाथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारबाय नङा होनबा जुगा जौगाबोनायजों लोगोसे
औ औ
ओम जोंनिया नोंथाङाबो गोबां मोजाङैनो फोरमायलांबाय जेरै जों आबहावाखौ बोरै गाज्रि खालामा जायो आरो जोंनि मिथिंगायारि खैफोा बेनि अनगायबो गोबां मिथिंगायारि खैफोद जानायखौ जुगो दानिया नुनो मोनो आबहाआ बेनि थाखाय नङा होमबा
औ औ
जेरै बांग्रिं मावनायखौनो जा जोंनिया फैबायानो थायो बांग्र्रि मावनाया नाथाय जोंनि साइदआवसो नर्मेल जायो जेनेबा नोगोर सहरफोरावथ' बेनि जाहोनाव गोबां बिल्डिं बायो होमबा बायो आरो जोंनिया जेनेबा जों नाय हाजो ओनसोलफोराव बिफां लाइफां बिफां गैयैनि जाउनाव बि हाजो ओनसोलनि हाफोरा जेरै हा खुख्लानाय बेफोरो हा लानानै जोङो हा खुरख्लानानै गोबां मानसि थैनायफोरखौबो नुनो मोनदों जोङो बेवहाय। अबबा आरो लामाफोर बायनायखौबो नुनो मोन्दों जोङो दैबानाफोरनि जाहोनावबो।
औ औ।
बिदिनो आरोना जों आबावा साखोन सिखोन लाायखियाबा जों मोनसे समाव गोबां गदिर गिदिर खैफोदाव गोग्लैहैनांगोन। बेनिखायनो जों सम थानायावनो आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ।
औ औ
नोंथाङाबो गोबां मोजांयै फोरयमायलांबाय जोंनिआ दा आरो जोंनिया समावाबो थौबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना नोंथाङा जोबोद मोजाङै फोरलायलांबाय दा जोंनिया समा थ'थ'बाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे गोजोन्थों नोंथां होनबा न'
औ दे गोजोन्थों।